हेलौ नो
हेल' नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादों नोंथां ओ खोनादों।
नोंथाङा दायो ओरैनो दंमोन ना नोंथां?
ओ दंओहो ओरैनो दङ नोंथां
नोंथाङा दायो ओरैनो दङब्ला आं नोंथांजों एसे फंनैसो बाथ्रा सावरायनानै कल हरनाय जाबाय नोंथाङा नोंनाव
ओ सावरायजायो नोंथां
ओ ओ आं नोंथांजों बाथ्रा सावरायनानै लानाय टपिकआनो जाहैबाय जों बैसागु जों बर' हारिनि बैसागुनि सोमोन्दै एसे फंनैसो सावरायनानै नोंथां खरहनाय जाबाय जे नोंथाङानो बिदिब्ला जागायग्रोदो मा बैसागुआवहाय जों बर'फ्रा मा मा खालामो बैसागुआव मा मा खालामो एसे खोन्थाना होबाय बाय नामा नोंथाङानो एसे जागायग्रोदो नोंथाङानो सुंद'यै।
दे जागोन दे होनबा नोंथां। आदसा नोंथां जोंनाथ' बैसागु वा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ आदै आजौनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बे बैसागुआ सिगाङावथ' बैसागु बिदिनो सिगां बैसागुआथ' दा जोंनि सोलिबाय थानायाथ' बैसागुआ स्नि सानालागै सोलियो ओ गिबि सानखालि मोसौ थुखैनाय ओमफ्राय सेकेण्ड सानखालिनिफ्राय मन्दिराव हाबनाय ओमफ्राय बेनि उनखालिनिफ्राय माबा मोसानाय मानायफोर जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
इदिनो उम मोसायो माबा बयबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गुबुन गुबुन बोराय बुरैनि हान्जाया बेलेग गागियै गिगा गागिफोरना बेलेग हान्जा ओमफ्राय सेंग्रा सिख्लाफोरना बेलेग हान्जा गथ' गथायफोरना बेलेग हान्जा बयबो ज'मा ओंखारनानै मोसायो आरो ओरै ना गामियाव ओ गोदोआवथ' गोबौ गोबौ सानलासि मोसायो होन खोनायोमोन गोबाव माने बिदिनो मास मोनसेफोर जायोमोन नामा गोदोआव नाथाय दासो जोंनि दाना जोंनाव सप्तासे जाहैदों आरोना होनोमबाबो मोसानायफोरा खम बागै ओ मोसानाया इदिनो आरो ओ सानथाम नङाबा सानथामानो मोसायो आरोना। आथिखालाव नाना निस्रा बुरजा रावबो नस्रा गोबाव रावबो मोसाला आरो ना नोंथां।
नंगौ नंगौ
बे मोसौ माबा फार मोसौ माबा थुखैग्रा मोसौ मोसौ थुखै खालि बे खालि‌ माबा मोसौ थुखै खालिनायाव माबा ओ मा होनोयो थायो बेयो ललाव फान्थाव थेख्रा बेफोरखौ माबायो आरोना इफोरखौ माला सुथेयो ओमफाय इफोरखौ हायो हानानै उनाव जा मोसौखौ थुखैयो मोसौ थुखैनानै माबा खालामो बिदिनो हालदि हांगार ओमफ्राय बिनो माबा बालथिं माबानानै बेफोरखौ माबाबायो आरो ना मा होनो आरोना ओमफ्राय आरो बे खालि मोसौनाव जिरुं- खौबो बिदुंफोरखौबो रान होजोबो आरो ना नोंथां
नंगौ नंगौ
ओमफफ्राय बे खालि मोसौखौ लावथिजों बुनोबो मोना होननाय खोनादों आरो नोंथां बे बे सानखालि मोसौखौ माबा बा मा होनो बियो मा दिगलदिंनिया बिलाइ ना माहोनो म खखोना बिलाइ होनो ना? औ औ दि बे बिलाइजोंसो बुनो मोनो आरोना नोंथां माबाजों बुनो मोना बुनो मोना होनदों आरो ना नोंथां बे सिगांनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय नालाय ओमफ्राय बिदिनो बे समाव
आरो एसे नियमबो दोङो बेफोरनि बैसागु फालिनायनि माबाफोरा जेरै बारि फोरावबो माबा जिगाब माबा माबि होनांगौ ना मा होनो खायोबो दां गय दंफांफोराव जिगाब
नंगौ नंगौ औ औ।
बेफोरो इफोरखो माबायो ओमफ्राय इदिनो ओ मोसौफोरखौ ओइखालि जोबोर माबा मोसौ माबा होखांनायनि उनाव इनि नेक्सखालि जोंना माबा जों फुंनिनि माबानि मोनदि मा होनो ओ मानसि फोरा मन्दिराव हाबो आरो ना फुङाव गावबा गाव गावबा गाव थानसालियाव बयबो फुजा होबाय गावबा गावनियाव होखांनायनि उनाव था गामिनि थानसालि बयबो ज' जानै थसालियाव फैनानै बयबो रंजा बाजा माबा बिदिनो आलारि बाथिख सावो ओमफ्राय आर'ज गाबो आरो ना ओमफ्राय आर'ज गाबखांनायनि उन खालिनिफ्राय मोसानाया स्टार्ट जाबाय आरो स्टार्ट खालामनो हायो आरो ना मोसानायफोरखौ बिदिनो मोसायो बयबो बो रंजानानै ओमफ्राय बे जोंहा मा मा होनो
ओव नोंथां‌
बे बैसागु मोसाखांबाय सानथाम मोसाखांबाय ना मोसाखांनायनि उनाव निनालायथो नोंथां बेजो बे जमा फैसा जानाय बे जमा फैसा जानायजों बेखौ जोङो माबा ओ लावखार ओंखाम बेखौ जायो आरोना नोंथां।
नंगौ औ
खोनादोंना नोंथां?
नोंगौ खोनादों नोंथां।
ओमफाय इखो जा औ आंहाथ' आ फैसायाथ' आ माबा थाखायो नालाय बाहायजोबखाया नालाय
नंगौ औ
ओ बे फैसा जिखिनि आग्लायो इजों माने गामिनि थाखाय माबा चियार डाइनिं टेबोल बेफोरखौ प्लास्टिक माबा माबिफोरखौ नांगौ जानाय बेसादफोरखौ जमा लायमोनफोरा बायना दोनाहाय लाइमोन फोरनिथिंनिफ्राय बायनानै जमा दोनना होयो आरोना नोंथां इदिनो माने बेफोरखौ बायना दोनोबा माने गुबुननिफ्राय जोङो भारा सारा जेबो लाबोआबा जायो आरोना नोंथां औ गामियाव माबाफोर दसेनि मा फिसा फिनला माबाफोर हाबा हुखा जायोबा माने बे रायजोनि माने जोंनि लाइमोनफोरनि माबा जिथु बायना दोननाय बेफोर सेयार फोरखौनो लांनानै खामानियाव बाहायनो हायो आरोना नोंथां होनबाना गुबुननिफ्रायबो लाबोनांला ओमफ्राय इदिनो फै बेफोरखौबा बाहायनायनि उनाव ओ बिदिनो आरोना फैसाफोरा माबेबा बोसोराव खम बुरजा ओंखारो नालायथ' बुरजा ओंखारनायाव फैसाया इफोर सियार माबाफोरखौ बायनानै आग्लायनायफोरखौ फैसा थाबावो नालाय थाबावनायखौ बिदिनो सोरनोबा माबा बे गामिनि मानसिफोरा सोरबा बेमार आजार जायो इफोराव माने जोङो एसे मदद होयो आरोना। जेनेबा सुथफोरावबाबो सोरबा होना होनो हानायफोरनो सुदाव होयो हायिफोरखौथ' एसे हेफाजाब होनानै होथ'लाबायो आरोना नोंथां
नंगौ नंगौ जोबोर मोजां नोंथां औ।
फाय इसे दोनो ओमफाय जोंना लाइमोनफोरना मोसानायावथ' सेंग्रा सिख्लाफोर ज' मोसा जायो नालाय सिख्लाफोराथ' ओ बेफोर सिख्लाफोराथ जोंनि बे सियार माबा माबि बायनायफोरखौ बारा बाहागो मोना नालायथो इसोर थ गुबुन गुबुन नखरावसो थांगौ गुबुन गामि नङाबा जायगायावसो थांनांगौ जायो नालाय नोंथां बिनि थाखाय माने बिसोरो बेसोर सिख्लाफोरा हाबा जायोबा बिसोरनि थाखाय जोङो लाइमोनफोरनिफ्राय मोनसे मान बा मान माबानाय थायो आरोना मा माने बिदि माबा हरो आरोना इसे बिदिनो फैसाफोरखौनो इसेफोरनि फैसाखौनो दोननानै जोङो लाइमोनफोरा जमा हरो आरो हरो आरो जि हायो सेेरोजा नै रोजा थाम रोजा जिखिनि हायो जों एसे खिनिखौ हरो आरो ना नोंथां इसोरनो ओ नोंथांमोननिथिंलाय बोरै सोलिदों बोरै सोलियो बेफोर माबा बैसागु माबानायफोरा जेनेबा बेफोरनि बागै इसे
औ जे नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जे जोंनि बैसागु मोसानायाबो एखे रोखोमैनो जेबो सोलाय सोल गैया बुंनो थाङोब्ला मानो होननानै बुङोबाजों बर समाजा एखेयैनो बैसागुखौ जों एखे फालिनाय रोखोमैनो आरो स' नोंथां बुनाय बायदिनो जेबो गैया स जोंनाबो बे बेफोरबायदि मोसानाय होननानै बुङोब्ला जेरैहाय जा नोंथां बुंनाय बायदिनो सेंग्राफोरा सेंग्राफोरनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गुबुन आलदायै लाइमोनफ्रा आरो बिजों लोगोसे गथ' गथाय फ्रा जा गुबुन आलादा आरो बेजों लोगोसेयैनो बोराइ बेन्थ' फोराबो गुबुन आलादायै ओंखारो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बोराय बुरैजोंथ जोङो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओंखारफानो हाया नोमबै बिसोरहा एसेबाबो बैसागुनि नामावहाय जा जुमाय लोंला लोंसि खालामो स' जोङो बैसोर बिमा बिफाफोरजोंबो जोङो एसेबांबो गुलि गुलि मोसानो हाया रंजानो हाया मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा मान सनमाननिबो खोथा दङ आरो बै स्राबो मानसमानि खोथा दङ जायहा गेदेरफोर जोंनि बिबा बिदा बिमायं एबा बिबै बिबौफोर जानाय बिसोरहाबो माने जोंनि सिगाङाव जा बेफोरबायदि मोसानो मानो एबा जुमाय लोंथिंनो जोंनि सिगाङाव माने लाजिनाय मोनो। जायनि थाखाय जा बिसोरनि गोसोआव साननो हागौ जे जोंनि बैसागु रंजानाया जा जों गथफोरनि सिगाङावहाय जेनो जों बेफोरबायदि देखायोब्ला जों जोंखौनो जों जोंनि मानखौ जाना लानाय जागोन होननानै बैसोरो माने आबै आबौ एबा आयंमोन मादै आदैमोना बेफोरबायदि सानो। थ' जोङो नोजोर होनानै नायोदि जे जाहाथे बिसोरबो बोसोराव खेबसेल' फैनाय रंजालि बैसागुखौ बिथांमोनहाबो मोजां ङै गोसो होसारनानै रंजानानै मोसाथों। आरो रंजा गोसो होसारनानै मोसाथों मानो होननानै बुङोब्ला बैसागु बोसोराव खेबसेल' फैयो स' बिनि थाखायनो जोंबो ओ बैसागुहाय जा गोसो गोसारै मोसानो होनांगौ बयखौबो रावखौबो दुखु दाहा होनाङा रावखौबो खस्थ होन- नाङा रावखौबो दुसिनो नाङा बैसागु बोथोराव मानो होननानै बुङोब्ला जों बयबो अनलायना थानांगौ बैसागु बोथोराव बैफोरखौ नोजोर होनानैनो जोङो ओ आ बोराय बुरैफोरजोंहाय जा एबा मोसाया आरोना जोङो। मानो होननानै बुङोब्ला औ नोंथां।
ना
मानो होननानै बुङोब्ला जोङो आबै आबौमोन जों ज बैसागु मोसानो हाया नालाय जों बिनि थाखायनो गुबुन गुबुन आलदा आलादा हानजा जानानै जों बैसागु मोसानायखौ गोबाङै नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ आरो बेजों लोगोसे ओ बैसाग बो खावसे गोबांखौ जाजोबाब्लाबो जों खावसेखौहाय जा- ओ जोङो जे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा खस्थ खालामो ना स फोरनि थाखाय जोङो ओ दुब्लि फोथारफ्रावहाय जा थांनानै जोङो लाव- फोर ओंखाम जायो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो खाव खैबाब्लाबो जों खायफा खायफाखौ दोननायखौ नुनो मोनो आरो जों लोगोसेनो जों बैसागुआव जा बर'फोरनिनो दामग्रा जेरै खाम सिफुं जुथा सेरजा बैफोरखौ दामनानै मोसानायखौ नुनो मोनो आरो ना स' बे नोंथां बुंनाय बायदि जे बैसागु मोसानानै मोननाय फैसा जों बेफोर गासिखौबो जाजोबालासिनो खावसेफोरखौ जों लाइमोनफोरनिनो एबा लाइमोनफोरनि थाखायनो मोजांनि थाखाय जोङो जोथोनै दोननाय जायो जाहाथे नांगौ गोनांथि खामफोर बावहाय जा खामानिफ्रावहाय जा हेफाजाब होयो होननानै ओ नोंथां दाथ रायजलाय रायलाय हरनाय जाबाय नोंथां नोंथांजों एसे बैसागुनि सोमोन्दै ए एसेब्लाबो मिथिनानै गोसोखौ गोजोनबाय औ
नंगौ नोंथां आं मोनथिनायखिनिखौ नोंथांनिसिम
उनावहाय जों बेफोरबायदिनो रायलायफिनो मोनगोन औ
दे होनबा ना नोंथां
मा बुंनो गोसो गसाय